हेल'। औ नोंथां मा खालामबाय दं नोंथां।
औ नोंथां आंथ' दासान्दै जनानै दोनथ' नोंथां नोंथाङा मा खालामगासिनो दं।
अ दङ बिदि नांबो नोंथां जिरायनानैनो।
गोजोन गोजोन औ नोंथां नंगौ।
औ औ नोंथाङा आं नोंथांनि सायाव फंनैसो। बिदिनो दावबायनायनि सोमोन्दै खोथा रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथाङा राजायि दंना।
औ नोंथां हागोन थारैनो।
औ औ नोंथाङा मा मा। जायगायाव बेरायहैखो एबा दावबायहैखो नोंथांनि साखाथियाव थानाय बेफोरनि सायाव एसे फोरमायनो। हागोन नामा नोंथां। एसे गोलावै नङाब्लाबो एसे सुंथाबैब्लाबो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ नोंथां थारैनो हागोन। बिब्दिनो बुं बिब्दिनो बुंनो थाङो बिब्दिनो बुंनो थाङोब्लाथ' नोंथां। बिब्दिनो दावबायनो थांनाया सकि हाजोआव थांबाय बिथिं दारा गाव हाजोआव थांबाय ओरै माबा नोंथां औ बिब्दिनो आ रो बगामाथि पिकनिक स्पटआव थांबाय नोंथां
औ औ
औ आरो बिब्दिनो आरो आइ पवालि पिकनिक स्पटआवबो थांबाय बेनि बागै आं दा नोंथां मानि बागै बुंनांगौ बेखौ फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां
औ दा मानि बागै बुंनांगो नोंथाङा औ जागोन दे बिब्दिनो जों सकियाव सकिनि बागै सावरायनोसै नोंथां
औ औ
औ बिबदिनो जोङो सुकियाव जोङो थांबा समायना रमायना गाबनि बिफां लाइफां नुयो आरो नोंथां बिब्दिनो गोथां सोमखोर समायना रमायना गोथां गाबजों बुंफबनाय नुयो नोंथां बिदिनो गोबां रोखोमनि दाउसिन दाउला बिब्दिनो जेनेबा मोख्रा बिब्दिनो मैदेर बिदिनो जिबौ गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोरबो नुयो बेयाव आरो गोबां मानसिफोराबो थाङो गोबां जाथिनि मानसिफोर जेरै हारसा, असमिया, बांगाल, बर' बिब्दिनो गोबां मानसिफोराबो थाङो बेयाव लावखार ओंखाम जानो थाखाय गोबां गोबां जायगानिफ्राय फैयो गोजान गोजान जायगानिफ्राय बिथांमोना थां फैनानै बेयाव गोजोन मोनो मानोना जायगाफोरा समायना बेवहाय ओम दैमा दैसा दं
औ औ
अन्थाइफोर दङ गोबां समायना जायगाफोर दङ नोंथां
औ नोंथाङा बे ओ आइ पवालि पिकनिक एबा लावखार ओंखाम जाग्रानि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ नोंथां थारैनो हागोन
औ एसे फोरमायना होलाय
औ बेयाव बुंनो थाङोब्ला जों आइ पवालि पिकनिक स्पटाथ' चिरां डिस्ट्रिक्टसो गोलैयो नङा होमबा नोंथां
औ
औ बिदिनो बेयावबो जोबोद समायनायानो दोङो बिब्दिनो जेरै गुवार फिल्ड मोनसे दोङो बेयाव जेनेबा दैमा दैसा दङ
औ औ फ्रिथिनो मोजां
दालां दोङो इदिनो बेयावबो मोनसे मेलबो मेलाबो नुबोदोंमोन जों बेयाव थां बिब्दिनो फानसन जादोंमोन बेयाव नोंथां बिदिनो गोबां मानसिफोर दंमोन बेयाव जोङो कलेजनिफ्राय थांदोंमोन आरोना नोंथां औ
फ्राय नोंथाङा जे बै दारागाव हाजोनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ थारैनो हागोन नोंथां औ बेयावबो बिब्दिनो नोंथां दानि सखि हाजोआव जेरै बुंदोंमोन बिब्दिनो एसे सेम जागोन नोंथां
औ औ
बेयावबो बिदिनो बिफां लाइफां दङ हाजो हायेन समायना दङ बिब्दिनो बेयावबो दैमा दैसा दङ बिफां लाइफां दङ बिदिनो जिब जुनारबो दङ
औ थानोंथां औ सैथो
गोबां मानसिफोरा थांनानै बेयावबो गोजोननाय मोनो नोंथां जेरै दैमा दै सायाव दुगैयो गोजोन मोनो बेयाव लावखार ओंं खाम जायो गोबां गुबुन गुबुन जाथिनि सुबुंफोर थाङो बेयाव नोंथां
औ सैथो सैथो
औ नोंथांनाव सोंजागोन नामा आं मायबाफोर औ सोंजागोन नोंथां
औ
औ नोंथां बिब्दिनो आं नोंखौ सोंनिसै पवामाथि पिकनिक स्पटआव थां थांफेरबाय नामा नोंथाङा?
औ नंगौ नोंथां थारैनो नोसैथो आं बे बे लावखार ओंखाम जाग्रायाव आङो थांफेरनाय जाबाय नोंथां बेयाव आं थांनानै गावखौनो गाव जोबोद गोजोननाय मोन्दों दि बे बगामाथि पिकनिक स्पट जिहेतु बेयाव थांनानै आङो गोबां गोजोननाय मोनदों बेयाव थांनानै आं ओरैबायदि माने मोनसे समायना जिहेथु अ ओरैबायदि माने मोनसे समायना जिहेतु ओ जायगा नुबोदों जे जेराव लावखार ओंखाम जाग्रा पिकनिक स्पट जिहेथु बे लावखार ओंखाम जाग्रायाव ओ जोङो दंफां लाइफांजों बुं फबनाय एबा हाजो हालाफोरजों मोनसे समायनायै बुंफबनाय बिभार अइदि नुनो मोनदों आं नोंथां आरो बिनि साखाथिजोंनो लोगोसे ओ बिनि साखाथिजों लोगोसे मोनसे दैमानि दै बोहैनाय बेखौ नुनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां आरो बेजोंनो लोगोसे औ नोंथां औ नंगौ आरो बेजोंनो लोगोसे ओ लावखार ओंखाम जानाय थांनाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय एबा गुबुन गुबुन ओ खाथि खालाफोरनिफ्राय फैनाय बेसोर खौबो बेसोरजों थांनानै आङो रंजाहैनानै बे ओ लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि जायगायाव थांनानै आङो जिखुनु जोबोद गोजोननाय मोननायखौ फोरमायो आरो बेजोंनो लोगोसे ओ हाग्रानि जिब जुनार जिहेथु लावखार ओंखाम जाग्रा पिकनिक स्पटाव बेयावहाय आङो ओ नुबोनाय जादोंमोन। जेरै दाउसिन दाउलाजों बुंफबनाय आरो मैदेर गराइ बेफोरबायदि मोख्रा लख्रा बेफोरबायदि गोबां बायदि बायदिखौ आङो बे ओ जिहेतु लावखार ओंखाम जाग्रा दारागव हाजोआव आङो नुहैदों नथां नोंथाङा आंखौ माबाफोर सोंनो लागा दंबावोमोन नामा नोंथां?
ओ नोंथाङा बेनि बागै आरो उम बिदिनो सखि जजायनि बागै फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा एसे गोलावै नङाबाबो एसे सुंथाबै फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां थारैनो सैथो औ माने बेयाव बाहाय बेयावबो एखे एसे बे दारागाव हाजोनि बायदियैनो खे एखे रोखोमैनो औ जा जा जागोनगोन बेयावबो बेफोरबायदिनो सारि सारि दंफां लाइ गोबां मिथिंगाजों बुंफबनाय बियो जोबोद खोलो खोलो बार बारो आरो सुदेम बार गोजोन मोनो थांनानै गावखौनो गाव गोबां गोजोननाय मोननायखौ फोरमायनो नांगोन मानोना बेयाव ओरैबायदि माने मोनसे समायना लावखार ओंखाम जाग्रा जिहेथु बेयाव सेंग्रा सिख्ला ज' ज' जानानै बोराय बुरै गोदान बोसोरखौ बिदाय होनानै आरो सरि गो गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे गोदान बिदै बोसोरखौ बिदाय हरनो थाखाय बे लावखार बे ओ पिकनिक स्पट जिहेतु अ सुकि हाजो ओंखाम लावखार ओंखाम जाग्रा बेयावहाय रंजाफैनाय जायो। आरो बेयावनो लोगोसे गोबां बायदि ओ बायदि ओ जिहेथु ओम बेफोरखौबो नुनो मोनो जेरै दै मानि दै बोहैनाय आरो बेफोरबायदिनो समायना रमायनायै हाजो बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो मोननाय जायो आरो बेजोंनो लोगोसे गंसे मन्दिरखौबो जोङो नुनाय जायो। आरो बेजोंनो लोगोसे ओरैबायदि समायना बिनो मोनसे बेयावहाय औ नंगौ नोंथां बेयावहाय ओरैबायदि ओ जिहेथु जि खिनि हाग्रानि जिब जुनारफोर दङ बेयाव दाउसिन दावलानिफ्राय लानानै मैदेर आरो मोख्रा लख्रा बेफोरबायदिनो बायदि बायदिफोर खौबो जोङो बेयाव नुबोनाय जादोंमोन नोंथां आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो ओरैबायदि माने थांनानै आङो ओरैबायदि माने मोजां मोनदों जे बेयावहाय आङो थांफिनबावनो जिहेथु लुबैबावो। आरो आं बेखौनो औ औ आरो आं बेयाव थांफिनो ओ जोबोद गोसो जायो मानोना जोबोद सुदेम गोजोन मोनो। बेयाव थांनानै नोंथाङा नोंथांनि सायाव औ नोंथां आं नोंथांनाव एसे सोंथि सोंनो थाखाय दंबावोमोन। नोंथाङा बैफोर जायगानि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगायाव थांफेरबाय नामा नोंथां?
औ नोंथां बेनि बागैथ' आं दानि बगामाथि पिकनिक स्पटनि बागै एसे फोरमायना होनोसै नोंथां आं दानि फोरमायाखैमोनथ' इखो
औ नंगौ।
औ बिब्दिनो बगामाथि होनोब्लाथ' जों मुंखौ मोजाङैनो खोनायो।
औ नंगौ सैथो औ।
उम बिब्दिनो थाङो इयावबो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथ थाय बेयावबो रंजाहैयो जायगाफोरखौ नायो भिउ मा बिनि माबाखौ नायो जोबोद समायना नुयो बिनि नुथायखौ नायनानै
औ सैथो नोंथां औ।
दानि सकि हाजोनि बायदि फोरमायदि बिदिनो सेम बेयावनो एखे नुथायबो नुयो बेयावनो दैबो दङ। बिब्दिनो अन्थाइ गोदिर गोदिर गेदेर गेदेर दङ बिफां लाइफां बिब्दिनो समायना गोबां रोखोमनि दाउमा दाउसा आरो बायदि बायदि जिब जुनारफोरबो थायो बेयाव। औ बिदिनो आरो गोजान गोजान जायगानि खाथि खालाफोरनि सुबुं माहारिफोराबो बेवहाय
औ औ।
जोंनि अनगायैबो गोबां सुबुंफोराबो थांनानै बेयाव गोसो खुसि खालामहैयो मानोना बेवहाय थांनानै गोसोखौ एसेबाबो गोजोननाय मोनो आरो नोंथां बिब्दिनो लावखार ओंखाम जायो। सोरबा सोरबाओर थांनानै ओरैनो नायदिंना फैफिनो गिदिंनानै खाथि खालानि सुबुंफोरा
औ औ।
औ।
अ दे बिदिब्लालाय जोंना समाबो जाबायमोन नोंथां दोनथरगासिगोन नामा
औ नोंथां जागोन दे नोंथां। नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनि सोंथि सोंनायफोरखौ जाहाथे जाहाथे गोरोन्थि सानालासे फिननायखौ होनायनि थाखाय
औ औ नंगौ सैथो औ दे बिदिब्ला जों दोन्थ'लाय जासिगोन नामा नोंथां औ जोंना समाबो जाबायमोन औ दे बिदिब्ला।
औ दे।